हेलौ नोंथां
हेल' नोंथां
औ नोंथां
ओ खोनादोंना नोंथाङा
औ-औ
अ नोंथाङा दसे सम रायज्लायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
आं द माने नोंथांजों कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय माने बिफां लाइफांखौ माने मा मा खामानियाव जोङो बाहायनो हायो आरो बेखौ माने माबोरै सरैखा खालामनांगौ बेनि बागैनो दसे सम रायज्लायनो सै सान्दोंमोन आरोना नोंथां
औ नोंथां हागोन नोंथां हागोन
औ जेनेबा बिफां-लाइफांखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो माने बाहायबोनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जिउ खांनायाव गोनां जानाय माने गासै बिथिङावनो बाहायबोदों दों होननानै जों बुंजायो आरोना नोंथां ओ जेनेबा जोङो ओ बुंनो हायो बर'फोराथ' गोदोनि समावहाय जेनेबा हाग्रा बंग्रा इदिनो मिथिंगा सेर सेरथो दैमा-दैसा सेर सेर बिदियावहाय थाबोदों माने बिसोरो बेनिफ्रायनो जा गावसिनि नांगौ जानाय जेनेबा जिउ खांनायाव गोनां जानाय गासै बिथिंफोरखौ बा आगजुफोरखौनो बिसोरो माने ओ बे जा बिफां-लाइफांफोरनिफ्रायनो बा मिथिंगायाव मोननाय माखासे मानो दंफां बा बिदिनो माखासे औवा बायदिफोरनिफ्रायनो माने जों बानायनानै लानायखौ जों माने नुनो मोनो आरोना आरो बेफोरखौ माने जेनेबा आबाद मावनायनि बिथिङावनो होन बा गावसिनि माने संनाय खावनाय बिथिङावनो होन बेबायदिनो जेनेबा ओ आखाइनि हाबा बा ना मै इदिनो मैहुर खालामनाय बिदिनो जेनेबा ना मैं लायनायाव बाहायनाय आगजुफोर बेफोर माने गासै बिथिङावनो माने बर'फोरा गोदोनि समावहाय बेफोर दंफां-लाइफांफोरखौ बाहायदों होननानै जों बुंनो हायो आरोना जेरैहाय जों बुंनो जेरैहाय जों बुंनो हायो आरोना नोंथां जेरै ओ जोङो ना ना हमनो थाखाय जोंनो जेखाइ नांगौ खबाय नांगौ सेन नांगौ ख'खा बिदिनो फल' बायदि रोखोमनि माने आगजुफोर नांगौ बेफोर आगजु बेफोरखौ माने बर'फोरा गोदोनि समावहाय बेफोर माने मिथिंगायाव मोननाय औवाफोरनिफ्रायनो बानायायनानै लाबोदोंमोन आरोना नोंथां आरो दा जों बेनि बेनि अनगायैबो जोङो माने न' बां लुनायावबो जोंनो दंफां-लाइफां नांगौ बा औवाफोरखौ नांगौ आरो जेरै न' लुनाय महरै जोङो सिगां समावहाय माने उखुमखौ जोङो जेनेबा फेराइ खानो थाखाय औवाखौ बाहायोमोन आरो जेनेबा उखुमाव ओ आथिखालनि थिंनि जायगायावहाय जोङो थोरिखौ बाहायोमोन आरो जेनेबा ओ दर्जानि थाखाय जोङो औवानि हेबनाय दर्जा बानायोमोन बेफोरबायदि माने गासै बिथिङावनो जों माने बाहायनायखौ मोनबोदों आरोना आरो बेनि अनगायैबो जे रैहाय जों मोननो हाबावो ओ इदिनो जेनबा मैहुर खालामनो थाङोब्ला ओ थिर बाथुल बेबायदिनो जेनेबा ओ जं बायदिनि हमग्रा आखाइ बेफोरबायदिखौ माने बिदि मिथिंगानि बिफां-लाइफांनिफ्रायनो माने बादायबोदों आरोना आरो बिनि अनगायैबो जेरैहाय जों मोननो हाबावो जेरै जेनेबा बायदि रोखोमनि जेरै दामनाय-देनायाव बाहायनाय आगजुफोरखौबो माने गोदोनि दिनावहाय बर'फोरा दंफां-लाइफांजोंनो बानायबोदों होननानै जों माने बुंनो हायो आरो आरोना नोंथां जेरैहाय जों मोननो हायो दल बानायनाय आरो बिदिनो जेनेबा सेरजा ओमफ्राय सिफुं बिदिनो जेनेबा जाबख्रिं बानायनायावबो जोङो बै जाबख्रिंनि हमग्रा बेखौ जोङो बानायो दंफांजोंनो आरो बेबायदिनो जेनेबा ओ औवानि दामग्रा जेरैहाय गंगोना बेफोरबायदिखौ जों माने गोदोनि फ्रायनो माने मिथिंगानि बिफां-लाइफांखौनो जों बाहायबोजोबदों होननानै बुंनो हायोना फारफ्रोमबो बिथिंनि नो आरो जेनेबा बिनि अनगायैबो जोङो दानाय-लुनायाव आइजोफोरनि दानाय-लुनायाव बाहायनाय आगजुफोर बेफोरखौबो माने दंफां-लाइफांनिफ्रायनो बा खायसे औवानिफ्रायनो जों बानायदों होननानै बुंनो हायो ओमफाय बेफोर बिफां लाइफांखौ आथिखालाव संरैखाथि होनांगौ होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो बुंनो हायोदि माने आथिखालावहाय जों गोबां खम नुबोबाय जे बिफां लाइफांखौ संरैखा खालामनाय मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालावहाय नुनो मोनसै जे बिफां लाइफांखौ माने ओ दानफायनायखौ जों बारा नुसै आरोना जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङानो जेनेबा दंफां लाइफां दानफायनोसै बिफां लाइफांखौनो गायनो रोंलिया बेफोरबायदिखौ जों माने नुनो मोनबोदों बा नुबोगासिनो आरोना जायनि जाउनाव माने सरकारा जोंनो माने बा जुनखौ बिफां लाइफां गायनाय सान महरै मोनसे खाना थि खानानै होखादों आरोना बै आं सानो जे जेनेबा बा जुननि अनगायैबो माने ओ गुबुन सानफोरावो जेब्लानो गोसो जायो अब्लानो माने बिफां लाइफांखौ गायनांगौ होननानै आं सानो आरोना दा बेनि अनगायैबो जेनेबा जों जोंबा मोननो हाबावो जेरैहाय ओ बायदि रोखोमनि जेनेबा ओ बिदिनो आथिखालावहाय जेनेबा माखासे फसंथानफोर एबा आफादफोराबो जेनेबा बिफां लाइफांखौ संरैखा खालामनो थाखाय जोबोद नाजागासिनो दङ बिसोरो माने जेनेबा ओ माबोरै बेफोर बिफां लाइफांफोरखौ जेनेबा संरैखा खालामनो हागोन बेफोरखौसो माने आथिखालाव जों नाजाबाय थानायखौ नुदों आरो बेबायदिनो खायसे खायसे आबाद फोरखौ माने बिफां लाइफां गायनायखौबो जों माने नुनो मोनबोदों आरोना मानो होननानै बुङोब्लाथ' बिफां लाइफां गैयाब्लाथ' जों थांनानै थानाया गोब्राब खा बुहुमाव थानाय जेनेबा जिब जुनार इदिनो दाउमा दाउसा बा बिदिनो जेनेबा मानसि दुमसि गासैनोबोथ' अक्सिजेन नांगौ बे अक्सिजेनखौ बिफां लाइफाङासो एगारो आरो जोंनि फ्राय जा माने कार्बन डाइ अक्साइड गेस एंगारो जोङो बेखौ माने बिफां लाइ फाङा सोबनानै लायो आरो बेबायदि माने जेनेबा बेफोरबायदिनि जाउनाव जोंनो माने ओ अक्सिजेननिल' नङा जेनेबा जोङो नांगौ जानाय माने मा गासैबो बिथिंनिफ्रायनो जोङो माने बिफां लाइफांखौ ओ संरैखा खालामनांगौ होननानै जों सानो आरोना आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा गोलोम बोथोरावहाय बिफां लाइफां गैयाब्ला जोङो बिदुंखौ बारा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरबायदि जायोब्ला जों माने दुंनाया बारा जायोब्ला बा बिदुङा बारा जायोब्लाथ' जों थानो हाखाया बेनिखायनो जेनेबा बिफां लाइफां गायोब्ला जोङो बांसिन माने थाजिम मोनो गोजोन मोनो बा बिफां लाइफांनि साया सायख्लुमाव जों जिरायनो मोजां मोनो बेफोरबायदिनो जेनेबा बिफां लाइफां गायो खौ माबोरै माने संरैखा खालामोब्ला जों माने रैखाथि जागोन एबा जेनेबा सेफ जागोन बेखौ माने आथिखालावहाय गोबां नाजाबाय थानायखौ जों नुनो मोनबोदों आरोना ओ बेनि अनगायैबो जेनेबा ओ इदिनो जों मोननो हाबावो बिफां लाइफांनि बाहायनायनि बागै जों माने गोबां बाहायबोनायखौ जों मोनो आगजु महरै बेबाबिदिनो खायसे मोनोबा बिफां लाइफांनि ओ मुलि महरैबो बाहायनायखौ जों नो मोननो हायो आरो जेनेबा जोङो बायदि रोखोमनि माने संनाय खावनाय इदिनो माने फारफ्रोमबो बिथिंनि जिउ खुंनायाव गोनां जानाय गासै मुवा आगजुफोरखौनो जों माने बो ओ बेफोरबायदि बिफां लाइफांनिफ्राय बानायनायखौ जों मोननो हायो आरो ना ओमफाय बेफोरखौ सरैखा खालामनायखौथ' जों आथिखालावहाय एसे खम नुबोदों थेवबो जेनेबा खायसे खायसे आफादफोरा सरैखा खालामनायखौ जों नुनो मोनो दा नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर बुंनो सानो नामा
औ नोंथां दा जोंहा बिफां लाइफांनि बाहायनाय होनोब्ला जोंहा बर' सुबुं माहारिफोराथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगा मोजां मोनबोयो एबा मिथिंगानि खाथि खाला थानानै ओ संसार जानानै मोजां मोनो जेराव दैमा दैसा हाग्रा बंग्रा बिफां लाइफां हाजो हाला बेफोरबायदिया थायो बेफोराव बर'फोरा बांसिनानो रायजो जानायखौ नुनो मोननाय जायो जेनेबा गोदोनि समाव जायगा सोलाय सोलाय बर'फोरा ओ हा नागिर नागिर ओ रायजो जायोमोन दा नाथाय बिदिखौ नुनो मोननाय जाला बिदिनो दा आथिखाल आथिखालाव बांसिन बर' सुबुंफोरानो जेरै हाजो जिं जिं थानायखौनो नुनो मोननाय जायो जेरै बांसिनानो जोंहा भुटान हाजो सेर सेराव जोंहा बर' सुबुंफोरखौ मोननो हायो जेरै बिसोरो जेराव बिफां लाइफांफोर दङ बेयाव बांसिन नुनो मोननाय जाखायो दा जोंहा बे बिफां लाइफांनि बाहायनाय आरो बेखौ संरैखा होनाय होनना बुङोब्ला जोङो बाहायनायखौ बुंबोनोसै मायाव मायाव बाहायो जेनेबा जोंहा बर' सुबुंफोरा मिथिंगानिफ्राय फ्रियावनो मोननाय मुवा बेसादफोरखौ बांसि नागिरो नालाय जोंहा दा ओ ओंखाम संनो थाखाय बन नांगौ जायो जोंहा बनखौ बो बिफां लाइफांनिफ्रायनो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जायो आरो जोंहा बेबायदिनो फिसा फिसा बुस्थुफोर जेरै खामफ्लाय सियार बेन्स बेफोरखौ जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायना लायो
उ
दा जोंहा दंफांखौ ओ हाजोआवनो मोन मोनखायो नालाय जेनेबा मिथिंगानिफ्राय मोनखायो नालाय बेखायनो गोरलैनो बानायना लायो बेफोर जिरायग्रा मुवाफोरखौ जोंहा बेनि अनगायैबो जोंहा बिफां लाइफांफोरखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो संसार जाबो नायनिफ्रायनो नोंथाङा बुंदोंदि जं बायदिसिना गनद्राय हाथियारफोर बानायनो थाखाय जोंहा दंफांखौ बाहायबोदों दा आथिखालावबो बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आथिखालाव दंफांनि बाहायनाया गोदोनिफ्राय बांसिन बांनायखौ नुनो मोननाय जादों मानोना गोदो गोदायबो जेनेबा न' बानायनो थाखाय दंफांखौ बाहायोमोन नाथाय आथिखालावबो गोबां बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायोस से जेरै बिल्डिंफोर लुयोबाबो जोंहा स्लाब बानायनो थाखाय न' नांगौ फारमा नांगौ ओ बिदिनो गोबां मुवा बेसादफोर जोंहा औवा दंफांनि आरो औवानि फोरखौ नांगौ जायो बिल्डिं बानायनायावबो जोंहा बिदिनो सरासनस्रा न' बानाय बानायनायावबो केरसि बाटाम बायदि बायदि आरो खुन्था बेफोरखौ नांगौ जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा आथिखालाव टेबोल सियार ओ बिदिनो सफा इदिनो उन्दुग्रा बैसां बेफोरखौ जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायना लानाय जायो बिदिनो आबाद मावनाय बिथिङावबो जोंहा बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो नांगोल बाहायबोदों नांगोलखौबो जोंहा ओ दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो जोङा आबाद मावनाय बिथिङाव बिदिनो रयना बेफोरखौबो जोङो ओ दंफांजों बानायनायखौ मोननाय जायो।
उम
बिदिनो गोबां रोखोमनि जोङो बर'फ्रा बिफांजों बानायनाय गोबां मुवा-बेसादफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो‌। दा जोङा बिदिनो गोबां बाहायनायनि अनगायैबो ओ जोङो बेफोरखौ संरैखा होनांगोन। जेरै आथिखालाव गोबां आफादफोरानो संरैखा होगासिनो दं होनना नोंथाङा बुंलांदों। ओ आथिखालाव नुनो मोनो मोननायालाय गोबां बोसोराव दंफांफोर गायनायखौ बा जुनावबो गोबां दंफांफोर गायो नाथाय बेफोरखौ संरैखा होनाय जानायखौ नुनो मोननाया जाया मानोना जोङो दंफांखौ गायनायजोंल' जाया बेखौबो जोथोन लानांगौ जायो। नाथाय आथिखालाव गायो गायनाया नंगौ थारैनो नाथाय जोथोन लानाया गोबां खम आरोना जायनि जाउनाव जों गायब्लाबो बेफोरबायदि जोङो दंफां मोननो हाया जेलै जेरै से लाख दंफां गायोबा जोङो बाजि जौखोन्दोसोआनो जों थैनायखौ नुनो मोननाय जायो बाजि जौखोन्दोसोआल'सो थानो मोननाय जायो सोरबा बेखौ ओ न'वाव बुखुना लाङो सोरबा मोसौनो जाहोयो बेबायदिनो खायसे खायसेया हाग्रा बंग्राजों नारसिन जानानै थैलाङो बेफोरबायदिनो गायो। अब्लाबो जोथोन लायैनि जाहोनाव आथिखालाव बिफां-लाइफाङा गोबां खम जालांनायखौ नुनो मोनदों। आरो बिनि सायाव जोङा हाजो बायदिसिना सेफायनानै जोङो गोबां गोदान गोदान कनस्ट्राकसन बिल्डिं, दालां फ्लाइअभार बायदि बायदि बानायनायावसो सोरखारा गोसो होदों नाथाय आथि खालाव बेफोरबायदि मिथिंगाखौ संरैखा खालामनायखौ जों गोसो होनायखौ बांद्राय नुनाय नुनो मोननाय जाया आरो बिनि सायाव ओ जोङा हाजो हालाफ्राव ओ आथिखालावबो हादान जानायखौ नुनो मोननाय जायो गोबां सुबुंफोरानो आथि खालावबो गोदान गोदान हा सिफायनानै रायजो जानो नागिरनाय आथिखालाव गोबां इभेकसनफोर जानायखौबो नुनो मोननाय जायो। ओ बेफोरबायदिनो जोङो संरैखा खालामनो थाखाय बिफांबो गायनांगोन आरो बे खौ जोथोनबो लानांगोन जेब्लासिम देरा अब्लासिम बेखौ नायनांगोन अब्लासो जों मिथिंगाखौ संरैखा खालामनो हागोन दा जोंनि सावरायनो लानाय आयदायाथ' गोबां गुवार नाथाय समाजो जोंला थोला बेखायनो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ जागोन दे नोंथां
औ औ